हेलौ
अ खोनादोंना नोंथाङा? औ खोनादों आं।
औ।
ओ जों दिनै सावरायनो लानाय आयदायानो जादों ओ आबहावा नङा होनबा एनभाइरमेन्ट।
औ औ नंगौ
औ नोंथांङा बेनि बागै माबाफोर बुंनो सानदोंना।
औ आंहा फंनैसो खोथाफोर बुंनो गोनां दंङो बेनि बागै औ
औ नोंथांङा बुंनो हागोन दे
औ दे होमबा जागायनोसै ना?
औ औ
औ होमबा जोंङो बुंनो थांङोबा आबहावा इनभरमेन्ट जोंङो मिथिगौदि जोंनि सोरगिदिं थानाय जेरै बिफां-लाइफां आरो जिब-जुनार, दैमा-दैसा गासैखौ लानानै जोंङो बेबायदि आबहावा होनना बुंनो हायो जोंङो मिथि सिगौदि आबहावा आबहावा होनोबा बेबायदि दायो आबहावाया गोबां बेबायदि गुबुंलेबो जानांगासिनो दोंङो। जोंङो मिथिगौदि जोंहा अभार पपुलेसन जानायनि थाखाय सुबुं अनजिमाया बांनायनि थाखाय जोंनो बेबायदि ओ थानो थाखाय जायगा नांगौनि थाखाय जोंङो बेबायदि बिफां-लाइफांफोर जों दानफायनांगौ गोनां जादों आरो जायनि जाहोनाव बिफांनि अनजिमाया खमायलांदों। बिफांफोरनि अनजिमाया खमायलांदों। आरो बेबायदि सुबुं अनजिमाया बांनायनि थाखाय जोंनो खेथि खालामनो थाखाय आबाद खालामनो थाखाय जोंनो जायगा नांगौ जादों। जायनि थाखाय जोंङो बिफां- लाइफांखौ ओ बेबायदि दानस्रांदों आरो जायनि थाखाय बेबायदि आबहावाया गुबुंले जानो हमदों। आरो जोंङो मिथिबावोदि गोबां जोंङो। बेबायदि आबाद मावनायाव गोबां बेबायदि मुलिफोर बाहायो जायनि था आबहावायाव गोबां बेबायदि गोहोम गो गोग्लैदों आरो लोगोसे आबहावाया गोबां बेबायदि गुबुंले जानो हमदों आरो जों मिथिबावोदि ओ दानि ओ बेबायदि गोदान मुगायाव गोबां सुबुंफोरा बेबायदि जिब-जुनारफोरखौ गोबां बेबायदि बुथारनो नाजादों जायनि थाखाय ओ गोबां खहा जानो हमदों आरो ओ नोंथांङा नोंथाङा आबहावानि फार्से माबाफोर बुंनो दोङो नामा बुंनो हागोन दे।
औ नंगौ नोंथां बुंनाय खोथाफोरा थारैनो सा थार आरो सैथो। दायो जोङो नुबोगासिनो बेबायदि अभार पपुलेसन नोंथाङा जेरै बुंखाबाय बेनि जाहोनाव गोबां बिा लाइफांफोरखौहाय बिदि दानस्रायनो गोनां जादों। जायनि जाहोनाव दि करेस्टेसन जादों। आरो बेल' नङा ओ दानि मुगायावहाय इनभायरनमेन्टआ गोबां रोखोमनि बेबायदि गुबुंले जानो हायो। जेरै बुंनो थाङोब्ला दा गोदान मुगायाव गोबां मानसिफ्रानो गारि मथर बेफोरबायदि बाहायो। टाउन सहरावहाय गोबां फेक्टरिसफोर दं। जायनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोरा मा ओ मा होनगोन बे बारफोरखौहाय गुबुंले खालामो। आरो नोंथाङा जेरै बुंलांखाबाय ओ बेबायदि आबाद मावनायावहाय बेबायदि गोबां केमिकेल्सफोर बाहायो पेसरिससायद फोर बाहायो जायनि थाखाय जोंनि हायाबो गुबुंले जायो। आरो बेल' नङा नाथाय बे पेरपेस्टिसायदनि गेजेरजों जोंनि मोननाय जि दै दैफोराबो बेबायदि गुबुंले जानो हमो। आरो बुंनो थांबावोब्ला ओ अबार खुख बैसोरनि थाखाय सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखाय गोबां बेबायदिनो नोंथाङा जेरै बुंलांबाय बिफां लाइफांफोरखौ दाननानै थानो थाखाय गावनि थाखाय थावनि बानायनो गोनां जादों, न'फोरखौहाय बानायनो गोनां जादों। ओ बे बायदिखौ गोबां नुबोगासिनो आरो जायनि थाखाय दि परिस्टेसन जादों आरो बेनि थाखाय जेसां हायो जोङो ओ दि बिफां लाइफां दानस्लायबाबो गोदानै जोङो बेनि ओ बांसिनै जोङो बिफां लाइफां गायनो नाजानांगौ मानो बुङोब्ला ओ बिफां लाइफाङासो जोंनि मोनसे ओ नांगौ जानाय बुस्थु बुंजायो। मानो बुङोब्ला बियो जोंनि थाखाय अक्सिजेन फोर इउस खामो। आरो जोंनि हगारनाय कार्बन डाइ अक्साइदखौहाय बे बिफां लाइफाङा लानानै जोंनो नांगौ जानाय अक्सिजेनखौहाय होयो। आरो बुंनो थाङोब्ला बिफां लाइ फां गैयाब्लानो जोंनि बे थांना थानायाबो गोब्राब जागोन। मानो बुङोब्ला दायो गोबां टाउन सहरफोरावनो बिदि नुनो मोनो जेरावहाय ओ ग्रिनेरि बुस्तुखौहाय नुनो थाङा बिफां लाइफां फांसेबो नुनो थाङा। गासै सोरगिदिंबो ओ बेबायदि बिलडिंफोर नुनो मोनो फेख टुरिस कमपानि फोरखौहाय नुनो मोनो। ओ बेबायदि जाब्लाबो जेसां हायो जेसां एसेखिनि हा दङ बेयावहाय जेसां हायो बिफां लाइफां गायनानै बेबायदिनो ओ बिफां लाइफांनि अन-अनजिमाखौहाय बारायफिननांगौ जेसां दानदों बा जेसे बां बेबायदिनो खहा खालामदों। बेनि बांसिन गायनाया मोजां आरो बांसिन बेबायदिनो खालामनांगौ आरो बुंनो थांबावोब्ला आबहावा होना बुंनो थाङोब्ला दै गुबुंले जानायखौबो जों गोबां नुदों। बे जोंनि सोरगिदिंनो दैया जोबोद गुबुंले जायो सुबुं अनजिमा बांनायनि दारैनो। दाखोर दाला बेबायदि नालाफोरावहाय गारनाय बा दैमा दैसायाव गोबां बेबायदि दाखोर दाला गारनानै बेबायदि दैफोर जानाय बेफोरबायदिल' नङा नाथाय ओ बेफोरबायदिनि थाखाय जोंनि बे क्लाइमेराबो सोलायनो हमो। ओ मालाबा जेसांखिनि अखा हानांगौ बोथोराव बेबायदि अखाफोरखौहाय मोननो थाङा। सान्दुं बारा जायो बिफां लाइफ फां गैयिनि दारै जायनि जाहोनाव हाफोराहाय गावस्रालांनो हमो, आबादफोर जाया। आबाद जेसां आबाद खालामबाबो अखा गैयिनि थाखाय आबादखौहाय खालामनो हाया बेफोर बायदि जानायखौ नुनो मोनदों आरो अ' इनि सायाव माबाफोर बुंबावोबा
नोंथाङा जिबायदि खोथा बुंलांदों। जेरै ओ बेफोर गासिबो सैथो नंगौ। थारैनो जोङो सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखाय अभार पपुलेसन जानायनि थाखाय बेबायदि जोंनि सोरगिदिं जोङो मैला लेथ्रा जेरै बुंनो थाङोबा जोङो अफार गारि मटर सालायनो था खाय बेबायदि बारहावा उखुन्दै ओंखारनायनि जाहोन फेक्टरि कारखानाफोरनि उखुन्दै ओंखारनायनि जाहोनाव बारा बेबायदि गुबुंले जादों। जोङो हांलानायाव जोङो गोबां बेबायदि बिजानुफोर जोंनि सिङाव हाबलाङो जानांगौ थारैनो जायनि थाखाय जोङो बेमारफोरबो जायो। आरो जोङो दंफां बिफ फां लाइफां दानफायनायनि जाहोनाव बेबायदि ओ अक्सिजेननि बिबाङा खमायो। आरो बिदुङा दुंनाय सानदुङा अफार गुदुं जायो। जायनि जाहोनाव गोबां जायगायाव बेबायदि हाजो बायदि बरफ ज'मा जानाय थानाया बेबायदि लासैनो गलिलांनो हमो आरो दैनि बिबाङा बेबायदि ओ दावखोबोयो बांद्रायनिफ्राय बांद्राय दावखोबोयो दैनि बिबाङा जायनि जाहोनाव हाया बिबायदि खमायलांनो हमो। आरो मिथिखागौ दानि मुगायाव गोबां सुबुं अनजिमाया बांगासिनो बांनायनिफ्राय बांगासिनो दोङो। आरो जों मिथिबावोदि ओ मानसिफोरा सुबुं अनजिमाया दानि गोदान मुगायाव आगोलनि बायदि बिदि नांगोलफोर हालएवनो हमला। जायनि जाहोनाव ट्रेक्टरफोर बाहायो जायनि जाहोनाव बिनि नेट सारेल हासार जेरै खानस्रै फिसा बिला एम्फौफोर जायनि जाहोनाव हासार ओ नुनोमोन बेफोरो थैलांजोबो आरो जायनि जाहोनाव जोङो बेबायदि गोदान मुगानि मुलि बाहायनांगौ जायो जायनि जाहोनाव आबाद आबादा बिदि ओंखारनो रोङि एबा आबाद जानो रोङि जायो मानो होनबा हाया गुबुंले जायो जों मिथिगौ गोबां ओ सुबुंफोरा बेबायदि दैफोराव प्लास्टिक गारो जायनि जाहोनाव दै जिं जिं प्लास्टिकफोरा जमा जाना थायो आरो दैयाव प्लास्टिकफोरा जमा जानायनि जाहोनाव बांद्राय अखा हानायनि जाहोनाव अभार स्पिड दै हायनायनि जाहोनाव बेबायदि प्लास्टिक जमा जानाय थानायखो नारख्रांनानै है खुरख'नानै दैबाना जायो जों मिथिबावगौदि गोबां समाव बिदुङा बांसिन जायो बिदि अखा खम हायो आरो आबादा बिद नि जानो रोङा जायो आरो मालाबा अखा बांद्राय हायो जायनि जाहोनाव आबाद आरो गाज्रिसिन जायो जों मिथिबावो दि ओ बुहुमाव सुबुं अनजिमाया बिबायदि बांनायनिफ्राय बांगासिनो दोङो आरो जायगायाव बेबायद दि दायो अ मिथिनो मोननाय बायदिबा गोबां सरखारफोरा बेबायदि राहा लामा लागासिनो नाथाय जोङो टाउन सहरफोराव जोङो थांबा जोङो नुयोदि बेबायदि मोनसेबो बिफां लाइफांफोरखौ नुवा मानो होनबा बेबायदि गोदोर गोदोर बिल्डिं न' लुनो थाखाय बिफांफोरखो दानफायो आं सानोदि जोङो सांग्रां जानांगौ जोङो फांसे बिफां दानफायदोंबा जोङो फांनै बिफां लगायनांगौ जोङो फांथाम दानफायदोंबा जोङो दसथा बिफां लगायनांगौ मानोना जोङो अक्सिजेन मोनाबा जों थांना थानो हाया जोङो स सुबुं माहारिया नंगौ थारैनो अक्सिजेना जोंनि थाखाय जोबोद ओ गोनां आरो मैल्यबान आरो जों मिथिगौदि ओ जोंनि अ जोङो अक्सिजेन लायो दंफांनिफ्राय आरो जोङो कार्बन डाइ अक्साइड हगारो आरो दंफाङा कार्बन डाइ अक्साइडखौ बोनानै लायो आरो जों मिथिबावोदि बिबायदि अभार बिदुं जाबाय थाबा हाफोरा रानस्रावो आरो जेबो खेथि जानो रोङा आरो लोगोसेनो अखानि बिबाङा खमायलाङो। खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों।
औ आरो लोगोसे आं आंनि बुंनो गोनां मोनसे दंबावोदि ओ जोङो गाव गावनो बेबायदिस सांग्रां जानानै बेबायदि प्लास्टिक अभार प्लास्टिक बाहायनायखौ हमथानांगौ आरो बांद्राय गारि मथर सलायनायफोरखौ हमथानांगौ आरो दंफांफोरखौ जानला मानला नाङालाबानो दानला दान सि खामनायफोरखौ जोङो हमथानांगौ आरो गाव गावनो सांग्रां जानांगौ नोंथाङा फंनैसो बुंनो गोनां दोङोबा बुंनो हागोन?
औ नंगौ नोंथां बुंनाय खोथाफोरा थारैनो थार आरो नंगौ ओद गोदोनि दिनावथ' बेबायदिनो बारा मथर गारि बेबायदि सालायनायफोरखौ नुनो थाङामोन गोदोनि दिनाव बेबायदिनो साइकेल बांसिन सालायनाय बा आयथिंजों हान्थिनाय बेफ फोरखौ बारा नुनो थाङोमोन नाथाय दाथ' एसे ससे ससेयावनो थांनांगौआवनो मथर साइकेल बा बेबायदि बाहायनायखौ नुनो मोनो गोदोनि दिनाव दाबसे जागानिफ्राय दाबसे जायगायाव थांबाबो आथिंजोंनो बेबायदि हान्थिनानै थाङोमोन आरो नोंथाङा जेरै बुंलांखाबाय दायो आबादाव दानि मुगायावहाय बेबायदि गोबां ट्रेक्टरफोर बा पावार टिलारफोर बाहायनाय जायो जायनि जाहोनाव जोंनि बे ओ बाय' फारटिलाइजार जायखौ खानस्रिफोरबा बियो थैनांगौ गोनां जायो बिदि फिसा फिसा माइक्रपसफोरा थैनानै हास सार हासार जायो जायो बे हाया नाथाय गोदोनि दिनावहाय आबाद मावनायावहाय मोसौजोंहाय बेबायदि नांगोलजोंहाय हालेवोमोन ओ जायनि थाखाय जोंनि हायाबो गोग्गो थायोमोन आरो बेबायदिनो जोंनि आबहावाखौहाय गुबुंले जानायनिफ्राय जो बासायनो हायोमोन आरो बुंनो थांबावोब्ला बेबायदि अभार पपुलेसनखौ होबथानो हानाय बेबायदि राहाफोरबो दङ ओ बेबायदिनो जोंनि बे रिप्रडाक्सनखौहाय एसे खम खालामबोला जोंनि बे पपुलेसन बांनायाबो खमायब्ला जोंनि आबहावा गुबुंले जानायाबो खमायगोन होननानै आं सानो ओ मानो बुङोब्ला जेसांनो सुबुं सुबुं माहारियाहाय ओ बांगोन सुबुं अनजिमाया बांगोन बेसांनो जोंनि आबहावाया गुबुंले जागोन जुदिहाय ओ बिथांमोनाबा बिस सोरो ओ बेबायदि प्लास्टिक जाहा थाहा मैला दाखोरफोरखौ गारनायफोरखौहाय जुदि खमायाब्ला प्लास्टिक इउस खालामनायफोरखौहाय जुदि खमायाब्ला आरो गोबां बेबायदिनो जुदि मथ गारि मथर सालायनायफोरखौहाय खम खालामब्ला ज जोंनि आबहावाया गोबां गुबुंले जागोन जायनि जाहोनाव गोबां बेबायदि बेमार आजारफोर जानानै सुबुंनि जिवाहाय खैफोदाव गोग्लैनो हागौ आरो ओ गो बेबायदिनो गोबां गोब्राब बेमार आजारफोर जानो हागौ जेरै गोबां दानि मुगायाव नुनो थाङो हार्टनि प्रब्लेम ओमफ्राय केन्सार गोबां रोखोमनि बेमार आजारफोरखौ नुनो थाङो बिनि जाहोनानो जादों जोंनि आबहावा गुबुंले जानायानो आङो मेन रिजोन होननानै सानो मानो बुङोब्ला आबहावाया मोजां थाब्ला जोंनि जिटु जोङो अक अक्सिजेन लायो बेखौ जोङो मोजाङै मोनोबा बेजोंहाय जुदि गोबां बेबायदि केमिकेल्सफोरनि बा फेक्ट'रिसफोरनिफ्राय ओंखारनाय जि उखुन्दैफोरखौहाय जों लायो बेखौ जोङो मोनाब्ला जिउआव पियर अक्सिजेन मोनोब्ला जोंनि देहाया थागोन मानो होनोब्ला जोङो बांस जिं बेब केम कियेल्सफोरखो इनिहेल खामनायनि जाहोनाव जोंनि देहाफोराहाय बेमाराव गोग्लैनो गोनां जायो होननानै आं सानो ओ ओ नोंथांजों होनबा दिनैनि बागै सावरायनायखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै खोमा? ओ नोंथांजों ओ बे आबहावानि बागै रायज्लायनानै गोबां मिथिनो मोनबाय आङो आरो सोलोंनोबो मोनबाय ओ नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद मोजां मोनबाय आसा थाबावो इयुनावबो बेबायदिनो गोबां बेबायदि आयदाफोरावहाय रायज जायनो मोनबावगोन होननानै ओ बिदिब्ला दोन थ'नोसै खोमा औ दे गोजोनथों।